हेलौ।
अ खोनादोना नोंथां?
हेलौ।
हेलौ औ नोंथां। अ नोंथां हेलौ।
हेलौ खोनादोंना नोंथां? अ नोंथांसिम सानदोफुनि गाहाम हामलाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासि सिनाय थाबाय आंनिफ्राय।
औ नोंथां औ औ औ।
नोंथाङा दा माबाफोर सोंनो सोंनो सानदोंमोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां आं नोंथांनि सायाव नोंथांमोननि ओ गामियाव एबा दैज्लां आबादनि आबादनि बागै मा बादि मावनाय जायो बेफोरखौनो एस से ओ मिथिनो लुबैदोंमोनमोन नोंथां नोंथाङा एसे
औ जागोन अ हागोन नोंथां।
औ एसे फोरमायना होलाय।
जेरै जों दैग्लांनि आबाद मावनाय ना नोंथां दैग्लांनि आबाद मावनाय ना
औ
अ जों जों गायनाय जायो जों रांडा लावगायनो थाखाय गिबियाव जोङो मोनसे हाखौ जाहाथे
सायख'ना लायो जोङो बे हाखौ बे हायाव जाहाथे रांङा लाव गायनान थोन होननानै जों सायख'नो लायो बेनि उनाव जोङो बेयाव माबाफोर दंफां थानाय उनु दंब्ला जों बेखौ बोखारस्रांना लायो। बेनि उनाव
औ औ
बेयाव लाथो थेंक्टारजों एबा मौस सौजों जों हालेवनाय जायो बेखौ
औ नोंथां औ
हालेवनायनि उनाव जों खोनागोन नोंथां हालिवनायनि उनाव जों औ नोंथां हालिवनायनि उनाव जों बेयाव जाहाथे खदालजों एबा जों जों बेयाव कदाल जोङै होनाय जायो खोन्दी बासा आरो खोन्दी बायदि होनाय जायो।
औ औ नंगौ औ
आरो बेयाव जों आरो जाबाय जों जाहाथे जों सानो आरो जोङो जाहाथे बाजाराव बेफोर थांब्ला जोङो जेनेबा जों बेयाव नारसारिनायाव जों बेनिफ्राय बेगर बिदानखौ लाबोयो जाहाथे
औ औ
जों बेखौ जाहाथे न'आव लाबो लाबोनायनि उनाव जोङो जाहाथे बेखौ बै हा साफा खालामनायाव जों बेयाव जाहाथे हाया मोजांना मोजां मोां ना जों बेयाव नायनानै द जों फुसाफोरखौ बासिनांगौ दाबा बासिना जों जुदि नांगौ जाहाथे मोजां जानाय जागोन जाहाथे राङालाव बेगरा मोजाङै उथिबोनो हानायनि थाखाय जों बेखौ बिदि बाननानै हाया जुदि खरांब्ला जों बेयावनाय जायो बेनि उनाव जोङो बे बेयो सौ आांब्ला जों बेखौ जाहाथे नायबाय थानांगौ जों बेखौ माला थांगोन ना थाङा बेखौ जों नायबाय थानांगोन। जाहाथे बेयाव बेयो माबायदि जादों जोंनि राङालाव जेदु गायनाया जों बेखौ नायबाय नायनि उनाव जु बेयाव एम्ौ सुबोब्ला ज बौनि जाहाथे मुलि होनांगोन मुलि होनायनि उनाव जाहाथे बेयो जुदि बेयाव जाहाथे हास हासार होनाय जायो आरो बेयावबो आरो जुदि बेयाव जुदि राङालाव होनायाव जुदि फांफा फांनै अरथ'नायाव जों बेयाव जाहाथ जाहाथे अरसबबाय जाहाथे गुसिंग्रा एवर्सरबाय जों बेयाव जाहाथे जाहाथे बुसें खनायनि थाखाय जों
औ
थाखाय जोंहा औवा बिजौखौ दान
औ
औ
औ
बेनि उनाव बेयाव मोनो होनबा मोनो मोना मोनदा मोना नोंथाङां